हेलौ खोनादों ना हेल'
हेलौ औ खोनाबाय
खोनादों ना
औ खोनाबाय आं नोंथाङालाय खोनादोंना खोनाखै औ खोनादों अ ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ दा आ ओरैनो दंथोयोनानै
अ ओरैनो नोंसोरनि जों ओमाय हो
नोंथांङा मा खालामदों?
हेलौ अ दंङो आंबो ओरैनो
अ अ
ओरैनो नोंथांमोननिजोंहाय बे जौ लोंनाय हुदाफोरा दंना गैया बेसो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा जोंहा जौनि हुदा होननानै बुंङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दाबो जोब जोबनानै थाङाखै आरोना मानो होनोब्ला जौखौ जौनि हुदाखौ थ' जोंङो फोजोबजोबनो हागोन होननानै आं मालाबाबो साना मानो होनब्ला बे जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल गैया गासै माने सुबुं जिउआवनो जायफोर गेदेर गोलाव सुबुंफोर बा खायफा ओ बायदिसिना सुबुंङानो गासैबो फ्रायानो माने बे बे मुवाखौ बे बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेनि गेजेरावनो बा खायसेया मालाबा बाहायबायनाय सुबुंबो बेर आजाराव गोग्लैना गारोबा खायसेया बा जोनोमनिफ्रायनो लोंखाया बेबायदिबो थायो बियो गाव गावनि
औ
बाहायनायनि सायावसो आरो बा गावनि गोसोनि सायावसो बियो थह बेबायदि बाहायनायाथ' माब्लाबा जोबनायनि थ नङा बेनिख जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जय बाहायनाया जोबनानै थाङाखै आरोना नोंथांङा बिदिनो दंङो खायफाबा लोङाबा खायफा लो लोंङोब्लाबो बा बाहायब्लाबो खायफाया खोनथि आर ना बिदिनो जेनेबा खायसे फोरबोफोरावहाय लोंङोबा खायफाया ओ बिब्दिनो एसे एसे गो न'आव सिरियै लोंखोमानानै थायो सनि नोजोराव खथि जारना मान मोनसे जायखौ जों गावनि ओ गोसोखौ हमथानो हायाब्लाथाय बि माने ओरैबायाददि बारा जालाङो जे मानसिनि जिउखौ फोथैनो हानाय आरो ना आरो बेखौ जुदि मुलि मुलि महरै बाहायनो रोङोब्ला बा गोसोखौ हमथानो रोङोब्ला बियो गोबांनो जोंनि सुबुंनि देहायाव जे बा खायसे हजम जानाय बा खायसे मुलि हारि महरै बाहायजायो होननानै खोनानो मोनदोंमोना नोंथां?
आं मोननायावहाय बिब्दि जेनेबा आरो जोंहाथ' खाय ए जोंनि बर' सुबुंफोरनि नेमखान्थिफोरावबो बाहायजायो जेरैहाय ओ खाजो फोरावबा सो बा हाबाफोरावबो बिब लांनायफोराव खायसे बिबान माबानायफोरावहाय बा खायसे जोंनि ओ फरासित होनायफोरावबो बेफोरबायदिखौ जुरिमानायाव बाहायो बा खायसे बिब्दिनो जों जे होनायाव होब हिनजाव गोदानफोरा जेनेबा ओरैनो आलासि जाहैबाथाय बेबायदियावबो जोंङो बेफोरबायदि फेग्रा मुवा आखुमाने ओरैनो रंजानायाव बाहायनो थाखाय बिब्दिहाय बिबान लांनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां बिब्दिनोबा जोंनि हाबा बिबावबो रंजानाय फोरबोआव बाहायो बा बैसागुफोराव बाहायो जोंहा बे दा दिनैनि मुगायाव जोंहा जोंनि बुहुम नाङावनो सिनायथि मोनजाबाय जोंनि बर'फोरनि बानायनायना जेरैहाय जौ गिसिफोरा बा जौ गोराना बेनिखायनो बेखौ माने जोङो सुबुं समाजावबा गासै बुहुमङैनो बुंनो थाङोब्लाथाय‌ बेखौहाय माने गाज्रि होननानैबो बुंद्रायाखै आरना बाहायनायनि सायाव बेयो सोनारो आरोना खायफाया बांद्राय बायोब्ला गाज्रियाव एसेल बाहायोबा बियो मोजाङैनो थालाङो आरोना जोंनि बर' फोरालथ नङा बे लोंग्रा मुवाया गासै हारि हारिमुवआवबो दङ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि जेरैहाय जोङो गुबुन हादरनि गुबुन हादोरनिफ्रायबो लाबोलायनानै जोंनि हादोरावनो फानफैलायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेनि दिहुनथाया बुहुम नाङैनो जेरावबो गोसारनानै दङ आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा बेफोरबायदिनि बाहाय थाया माबायदि बा बेफोरबायदिजों बेसेबां खहा जालांदोंबा। बेसेबां मोजाङैनो दङ बा बेसेबां पारसेटहाय गावखौ गोसो हमथानानै लाखिनो हादों बेनि बेलायावहाय एसे फोरमाय नानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
उम‌ नोंगौ ओरैनो जौ होनोब्लाथ जों मिथिखायो आरो नोंथाङाबो जे फोरमायलांबाय जों जौफोरखौ हाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोदों। बिसोरो माने जेनेबा खामानि मावनानै माब्लाबा समावहाय मेङोब्ला एसे गोसो देहाफोरखौ बावगारहोनो थाखाय जों बांसिनै जौफोरखौहाय लोंनाय नुनो मोनोमोन। आरो सिगां समावहाय जों मिथिनायावहाय बांसिन जौ गिसिखौनो जों सङोमोन। बा जौगिसिखौनो जों लोंनायखौ खोनानो मोनोमोन आरोखि ओरैनोथ जौगिसि बाहायनाया जेनेबा सावरि बादालिफोरावहाय हम मा नोंथाङानो बुंलांबाय जिखुनु जाय नखरारि फोरबो बा गासैनिबो जे फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो माने बेफोरावहाय बांसिन जौगिसिखौनो जों बाहायनाय नाथाय आथिखालाव बेफोरनि अनगायै जों बांसिन जौ गोरानखौसो बाहायनाय नुनो मोनबाय। दा नोंथां सोंनाय बायदि जेनेबा जोंनि ओनसोलावहाय जौ लोंनानै बेसेबां जेनेबा खहा जादों बेखौ बुंनो थाङोब्ला खहा जायाखै होननो हाया जेनेबा खहा जादों होननानैनो जों बुंनांगोन साफा सानै बा जौसे जोनावहाय जि जन बा जन बेफोरो आरोखि दा जों जौआवहाय मा मा जेनेबा खहा जायो होनोब्ला जों बुंनांगोन जेनेबा जोंहा समनि खहा जागोन जेनेबा रांखान्थिनि खहा जागोन बेबायदिनो जोंहा जोंनि जे थाखा फैसा जेनेबा धोननि देहानि बेफोर माने बांद्राय लोंनायनि थाखाय बेफोरो खहा जानो हागौ आरोखि आरो जों जुदि बेखौनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनेबा जों मुलि बायदि बाहायनो हायोबा जोंनि माखासे जेनेबा देहानि थाखायबो मोजां नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोङो एसे गरमफोरावहाय सान्दुं गोसाफ्रावहाय जों खामानि मावनानै मेंग्लियोबा जों जौ गिसिफोरखौहाय मोजां न'आवनो संनायफोरखौ लोङोबा जों देहाफोरखौ एसेबाबो मोजां मोनो नाथाय माने आथिख खालावहाय बांसिन खहा खालामो होनोब्ला जौआ जेनेबा बायनानै